गोजोन मोनाबिलि औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
ए ओरैनो दंथ'योबा औ आंबो ओरैनो जिरायना दं नोंथाङा जुदि सम दङब्ला जों मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नामा
औ औ दे
माने जोंनिया बर' हारियाथ' माने जोंनाथ' जौ जौ सङो नालाय जौनो संनायनि सो सायावनो एसे सावरायनोसै नामा जोङो
जौ जौखौहाय जों माबोरै संङो गिबियावनो बेसो फैखासिगोन नालाय फार्स्टआवनो ओम जौ खौहाय जोङो माइरंख खौ सुनानै रुगो गोरो आरो माइ रंखौ रुग्रोबाय बेनिफ्राय एमाव रुखांनायनि उनावहाय प्लास्टिक बा बस्थायावहाय लखबनानै लाग्रोबाय जोङो बेनि ओमफ्राय खादौ खादौ खादौजों जोङो फेनलानानै बेखौ गुसु खालामहोयो आरो बांद्राय गुसुद्रायबो खालाम नाङा एसे दुंबरयैनो थानांगौ आरो बांद्राय गुदुंबो जानाङा आरो बेनिफ्राय जोङो एमाव एमावखौ बाहायो एमावखौ जोङो मानि ओमफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला मोखोना बिलाइ बेनिफ्राय आरो एमाव एमाव बिलाइ दङ बेनि नामखौ मा होनोमोन? आं बावगारलाय लांबाय दंफां राखेबा होनो अ अ अ ओं ओं दंफां राखेब बेनिफ्राय आरो मोखोना बेनिफ्राय बिथिं दिंखिया फाग्ला
औ औ ओमफाय आरो
फाग्ला औ औ औ सोरबा सोरबा आनारस बिलाइ बेनिफ्राय आरो हाग्रानि आरो मा खासे दंबावो मोखोना औ खान्थाल बिलाइ बेनिफ्राय आरो मोखोना माबाखौ बिलाइखौ मोनथाराबा
ओं औ औ होयो माने सब समायावथ' बिलाइखौ मोनजोब नालाय
औ औ औ इनिफ्राय माइरंजों देफानानै सालिनानै सालिख' सालिख' लादु बानायोना गल गल बानायो आरो गल गल बानायनानै इखौ उम जिगाबजों खोबनानै सप्तास से दोननाय जायोमोन खोमा ना नों
ओं सप्तासेबा इदिनो माने मा होनो बोथोरजोंसो खोथा आरो जेनेबा गोजां बोथ थोराव माने सप्तासेनि बारा लायो उम ओमफाय आरो ओं गरम बोथोराव आरो सानथाम फोरावनो जायो आरो
औ सानथामफोरावनो जायोना गुफुर गुफुर महर लासिगोन आरो बेखौ बोखांबा थाय ओमफ्राय आरो इदिनो माइरंआ माइरंनि सायावसो सोनारो नालाय ना एमाव होनाया एमाव खौ बाहायनाया बिदिनो सेरसे बा सेरसेफोराव थरनैफ्रानो जागोन खोमा ना थरनैफोरानो
थरनै माने बांद्रायबावोसो नामाथाय
थरनैया ना ओं बेबायदि बानायो आरो बेखौ फोननानै खोबनानै बेखौ जुमाय खौ जौखौबो सानथामनि गेजेरावनो बोखाङो खोमा ना बो खांनानै
ओं
आवहाय दोननाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो जौ स जौ गोरान ना? जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरो दे नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय
औ फरायनो जोंनियाथ' मा होनो जौ गोरान जौ गिसि बिदि बानायो नालाय जों गिबियावनो जौ गिसि ओं जौ गिसिखौ जौ संनानै माने जों बेखौहाय गोरान खालामनो थाखाय जोङो मा होनो सावनाय बा मा होनो। खावनाय आदब बेफोरजोंहाय माने दिहुननाय जायो आरो जौ गोरान खौहाय गिसिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ माने दै गुदुङावहाय मा होनो माइरंखौ सुबुवा सोरबा सुब बायदिया सुयो ओमफाय सोरबा सोरबा सुवा आरो ओरैनो माने संनाय जायो आरो थौआवहाय आमफाय बेनिफ्राय थाम मोनबाथाय ओंखाम बायदि मोनबा थाय माने जों प्लास्टिक प्लास्टिकफोरावहाय एरन बाय एरनानै दसे एसे ओरैनो दुंबुरबुर गुसु खालामनानैहाय माने एमाव फुनबाय आरो फुननानै दुमनानै दोनबाय जोंहा थालिर बिलाय ओरैनो मा होनो गोजां बो थोरावहाय जोङो माने बस्थाफोर इफोरबायदिबो खोबनाय जाहाथे गुदुंजों थाब जायो आरो ओमफाय
औ औ बस्ताबो खोबौ।
थालिरफोरबा मा बेफोरबायदि खोबनानै दोनो ओमफाय आरो बिदिनो सा-साननै हरनै बा हरथाम जायो खोमा मालाबाथ हरसेफोरदिलसो लायो खोमा जौ गिसि जानो गरम मा होनो गोजां बोथोराव हरथाम गाहाम ओं ओ ओमफाय आरो ओ एम-एमावनि खो थाबो जाहैसै आरो फारसे जेनि एमावा मोजां फ्राय माने थाब जासिगोन एमावा गाज्रिबाथाय आरो मालाबा समाव रेबा बेफोरबायदि जायोना?
औ औ गोखैबो जानाय खौ जों नुनो मोनो ना एमावा मोजां नङाबा।
औ नोंथांमोननिथिं मा होनो औ नोंथांमोन निथिंबो बेफोरबायदि जौ सङो नामा जौखौ संनानै फाननाय बा बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि दङ नामा?
जोंनि बे ससेयावथ बेफोरबायदि गैया खिन्थु आङो उन्दैयावहाय नुबोदों आरोना बे बानायनाय खौ ओमफ्राय आङो बेखौ नोंथाङाथ' गिसिनि सोमोन्दै खिन्थाबाय दा गोराननि सोमोन्दै एसे आं मोनथिनाय नोंथांनो फोरमायनि आरो। गोरानाथ' जोंना दै। मा होनो जुमाय गिसिया जेसेबां बेखौ आन्दास खालामनानैसो जों दै होनांगौ जायो नङा होन होमबा नोंथां। जखा खालामनानै बिथिंजाय अरदाबाव बेहाय अर सुनानै थौखौ जाननानै बेनिफ्राय मा होनो लेरथेनानै जोङो। बैयो मा होनोमोनथाय बावलायलांबायसो आंहाबो
इफोरबो आंबो मिथिलाय लांङा जुमाय संनायाव बाहाय बे सावनायाव बाहायनाय मा मुवा बेसादफोरखौ आरो।
बो दंमोन ना? पाइपबो दङ पाइपजों माने गहैयो आरो अ औ। दोस्राव होनोथ' आरो ओमफ्राय आरो दै आजावग्रा होनाय मोनसे दङ गोजौथाराव थानाया।
अ।
जावग्रा ओं ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने इदिबो खालामोना थौ सिङावहायनो आजावग्रा दोन खायो।
औ खायसे ओनसोल लाना ओनसोल जायो आरो बे थौ सिङावनो माने आज जावखानाया बेबायदि बे आजावनाया माबायदि जायो आं खिन्थु नुफेराखै माबायदि जायो ओमफ्राय जोंनिया माने इदि दोस्राव बहायनानै सायावहाय दै दै होनानै मा होनो सेरेब सावनाय बेफोरख नुदों आरो ओमफ्राय बोयदि से सेरेबखौ माने थौ सिङावनो दिरुननायफोर खौ नुफेराखै आङो।
अ बानायो आरो बिदिबो बानायनायालाय ओमफ्राय मा होनो बे दैखौ लानानैनो मोन्थिययो जाहैदों बेसेबां बुरजा दैया गुदुं जाबाथायनो सोलायना होबाय थायो आरो।
अ।
बे सायावहाय औ सायावहाय जेरैबायदि सोलायनानै होबाय थायोना बे सिङाव दोननायाबो बेबायदिनो सोलायबाय थायो।
ए ओम ओम माने नुफेराखै नालाय बिदि थौ सिङावहायनो सेरेब दिहुननाय बिदिखौहाय नुवाखै
अ नुवखै आरोना? बिदिबो बानायो बेनिफ्राय आरो जौ संनायाथ' मा होनो गोबां माइरंबो बाहायोना जोङो माइरं जों जानाय माइरङा एसे आलादा जायो आरो जौनि माइरङा एसे आलादा जायो नालाय बायो माने सिगांथ' जोङो गोजाम मुगायाव होनांसिगोन जोङो गोजाम समफोरावहाय मा खालामोमोन एंखुरजोंसो सङोमोन। नङा होमबा नोंथां? एंखुरजों संब्लासो माने मोजां जायो बुरजा ओंखारो होननानै बुङोमोन आरो सेरेबखौ मोनो सेरेबखौ ओमफ्राय बे माथा माइरंफोरजों जों जानाय माइरंफोरखौ संबाथाय लस जायो होननानै संनो नागिरामोन आरो गोदोनि सिगांनि आइजोफोरा।
औ।
बायनाय माइरंबो दङमोन। -बा सिगांहाय बे माइरंखौ माने जायो जानायबो जायोमोननो।
ओं बायनाय माइरं माने सिगांनि समावहाय औ मानिे सिगांनि समावहाय माने जानाय लोंनायफ्रावबो एसे मा होनो मने बारा गैयोन नालाय गोदोनि समावहाय दानि बायदि ओंखायनो औ ओंखायनो जानाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। दानियाथ' आरो मा होनो न'आवनो माइ गायनाय जाखायो नालाय गोदोनि समावहाय बिदि सोरबा सोरबा खायसेफ्रा माने हा-हु एसे गैया बेफोरबादि माने मावनानै जानो बारा नो रोङामोन नालाय खायसे खायसेनि थाखायनो माने बैफोरो बाजाराव मोननाय जेनेबा रु नाय माइरं होनो ना जौ संग्रा बेफोरखौनो बेफोरखौबो जायोमोन मोन आरो। नै दानि दिनावहाय आरो माने बेफोरखौ जानो हाया इफोरबायदि होननाय जा
औ औ औ आरो बे ओं ओं बे रुनाय माइरंआ आरो ओ सौराय सौरायबो जाजायोमोन बिराद मोजां बेरो बे। स रुनाय माइरंआ। सौरयावबो बिराद मोजां बेरो आरो औ जाजायो मा माइ रंनि नामखौथ' आं मोनथिला दा। माने इसे। गोमो गोमोहांमोन ना? ओमफ्राय गोलाव गोलाव लावज्रिद। लावज्रिद जायो आरो। साइसनि औ।
जाफेरिखाय मिथिलाय लाङा ना आरो नामफोरखौबो मिथि जेनेबा माइरंफोराव एखे एखेफ्रामानो जायो ना मा नाम एफोरखौथ' मिन थिनो थाङा।
ओं मोनथिनो थांला आरो जोंनि जोंनियावहाय बे दानि साइडआवहाय माने बेफोरखौ जों नुला आथ आथिखालावहाय।
औ।
दायो सोलायबायना आरो।
सोलायबायथ' आरो बहुद सोलायबाय माने गोदो जेरैमोन नै दा गोबां सोलायबाय माने गोदोनि समावदि जोङो न'नि माइरं बा आलुवा माइरं बेफोरखौसो संनाय सङोमोन। आरो सि दानियाथ' नै। माने सब सि मा होनो जौ संनो जौ गिसि। संनायानो जासो मा होनो जौ गोरान संनायानो जा बेफोराव माने सब मा होनो रुनाय माइरं बेफोरखौसो बाहायनाय नुसै आरो माने एफोरखौल' नंङै माने खायसे मानसिफोरनि जिउ खहाबो एफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नङा होमबा? माने बेफोर मा होनो। बांसिनानो मेदिसिन माबाबा फाउदार ना मेदिसिनफोरबो होनाय जाय ना माइरं फ्राव माने एम्फौ जायैनि थाखाय औ बेफोरखौ माने स औ। सुवालासिनो संनाय जायोना बै फाननायफोरावहाय।
औ।
माने मानसिफ्रा खायसे खायसे बे बांद्राय लों। जाय जाय बांद्राय लों बेफोर माने बेमार जानाय। एबा मोदोम बु बुनाय मोखां आथिं आखाइ बुनाय बेफोरदिखौ जों नुनो थांदों आरो। दिनैनि दिनाव ओम दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायख अ बेखिनियानो दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ दे।